दे
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दंमोन
आङो दा नै ओरैनो जिरायनानै दङ
ए बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि माखासे बाथ्रा सावरायनोसो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना
औ हागोन नोंथां
आं नोंनि सिगाङावहाय दा जोंनि बर'फोरनि सुबुं थुनलाइ एबा सल'बाथाखौहाय जोङो आङो सावरायनो सानदों आरो
औ
ओ सल'बाथा होनबाथ जोंहा मिथिखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा खुगा खुगा सोलिबोखानाय बे सल' बाथायाहाय जोंना बर'आवहाय सुबुं थु थुनलाया सुबुं थुनलाइनि बेलायावहाय जोङो बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो बेसेबांबा जौगासारनायमोन आरो नाथायहाय बे ओ सुबुं थुनलाइखौहाय जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मा खासे लेखा गोरों आरो बेफोरनि फारसे गोसो गुदुं मानसिफोरनि आंखालनि थाखा य खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थानायलाय बे समनि फाखोनावहाय माखासे बे बर'नि सुबुं थुनलाइफोराहाय जोंना गोमालांनो हमबाय आरो बेफोरो गोमालांबाय मा खासे मानि गोबाङानो जोंहा गोमालांबाय बेफोरनि सायाव जोंहा गोसो होयो बेफोरखौ लिरनानै दोनै थिनानै दोननो रोङैनि जाउनाव जोंहा माखासे गोबां सल'बाथाफोर सुबुं थुनलाइफोरा जोंना गोमालांबाय आरो सल'बाथा सल'बाथायाहाय जोंहा बेखौ जोङो मोनथाम बाहागोआवहाय राननो हायो आरो सल'बाथाखौहाय बेनो जाबाय ओ मा होनो बेखौ गोमोथाव सल' ओ सोमोनांथाव सल' सल' बाथा बेफोरबायदियावहाय जोङो सुबुं सल'फोरखौहाय ओ राननो हायो आरो बे सुबुं सल' होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय जोंहा आबै आबौमोनहा जोंना गथ'फोरखौहाय लानानै ज गोजां ओमफ्राय बेबायदियावहाय जोङो अर सायनाय बायदियावहाय मोनाबिलिनि समाव जोंहा खिन्थायोमोन नङा होमबा बेफोर खौ जोङो दासिमबो गोसोआव दं आरो जोंबो गोदोहाय दसे सम जोंबो बेबायदिनो खोनासंबोनो मोन्दों जोंनि ओ बिफाफोरनिफ्राय नङाबा जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय जोंबो खोनानो मोन्दों नाथाय दानि बे बिरोंदामिन मुगायावहाय जोङो बेफोरबायदि सल' खिन्थानाय बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनला आरो बेनिखायनो दानि गथ'फोरा बे खौ जेबो बेफोरनि फारसे जोंहा जेबो गियान गैला आरो गथ'फोराहाय बेफोरो दानि समावहाय जोंहा गोमालांनो हमबाय बेनि थाखायनो बेफोरो सल'फोरानो जाबाय जोंहा गोमोथाव सल'आव मा मा गोग्लैयो होननानै बुङोब्ला जोङो बर' सुबुं समाजावहाय गोमोथाव सल'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखा बे गोमोथाव सल'फोराहाय बर'फोरनि गेजेराव माबोरै जोनोम मोनखो बेफोरखौहाय रावबो जेबो फोरमान होनो हाया आरो बेनि मोनसे थि सम गैया जोंहा बयनिख्रुइबो गिदिर सिन बाथ्राया जोंहा बेनो बे सल'फोरखौहाय सोर सोर जया बेफोरखौथ' जोङो ओ हमनानै मोननो हाया नाथाय बेफोरो खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय सासे सासेनि उनाव सासे ओ खिन्थाबोनाय मुगानि उनाव मुगा गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन सुबुंनि खिन्थानाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ खोनाबोनाय आरो
औ
दा ओ बे सल'फोरावहाय मागुर मागुरिनि बुहुम सोरजिनाय बुहुमावहाय बुतनि जोनोम खेराइनि जोनोम जोनोमनि सल' फोराहाय बे बाहागोआवहाय गोग्लैयो आरो बेफोर सल'फोरखौहाय खोनासङोब्ला गोमोहाबनानै थानायनि अनगायै जोङो जेबो खालामनो हाया आरो बेफोरबायदि गोमोहाबनायनि थाखायनो बेफोर सल'खौहाय जोङो गोमोथाव सल' होननानै बुंनाय जायो सोमोनांथाव स सल' होननानै बुङोब्ला ओ बेफोर सल'फोरनि गुबै आखुनि मावनाय दांनायफोरखौहाय नुनानै सरासनस्रा सुबुंफोराहाय सोमोनांनांगौ जायो आरो बेफोर सल'फोर खौहाय खोनांगौबा जोङो सोनां हाबो आरो बैफोर स सल'फोरनि गेजेरजोंहाय जोङो बेनिखायनो बिसोरखौहाय सोमोनांथाव सल' होननानै बुंनाय जायो बर' सुबुं समाजावहाय दासिमबो माखासे सल'फोर दङ जायखौहाय जोङो खोनासङोब्ला सोमोहां सोमोनांहाबनानै थानायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा गैया बेबायदि जायो आरो बेफोरो सल'फ्राहाय बांसिन नानो जारिमिनारि जायो नाथाय जारिमिनारि सैथोजोंहाय सल'आ जेबो सोमोन्दो थाया आरो गाम्बारि सिख्लानि सल' बासिराम जोहोलावनि सल' नबथि सिख्लानि सल'फोराहाय बे बाहागोनि सल' आरो बेफोर सल'नि गाहाय आ आखलफोराहाय जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय आरो थारजाथाइ नाथाय सुबुं समाजनि गेजेरावहाय बेफोर थारजाथाइफोरा जारिमिनजों जेबो सोमोन्दो गैयाजासे फोरमायजादों फोरमायजादों आरो बेफोरनि बेफोर सल'फोराहाय ओ सुबुं समाजखौहाय सोमोनांहो सो सोमोनां हाबहोनो हादों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बेफोर सल'फोरा ओ जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय माखासे बेफोर सल'फ्रा जोंखौहाय सोमोनांहाब होनो हादों बेनिखायनो बेफोरबायदि सल'खौ सोमोनांथाव सल' होननानै बुङो सल'बाथा होननानै बुङोब्ला सल'बाथाफोराबो सुबुं समाजनि मोनसे आंगो सल'बाथा आरो बे सल'बाथाफोरखौहाय सुबुं समाजनि रंजानायनि थाखायनो जोङो खिन्थानाय जायोमोन गोदो-गोदायफोरबो बेफोर सल'फोर सल'बाथाफोरखौ जोङो खोनासंनानै जोङो रंजायोमोन गथ'। गथ' गथायफोराहाय गोसोआव खुसि मोनोमोन आरो माखासे गियानफोर जोङो सोलोंनो हायोमोन आरो बेबायदि सल' बाथाफोरावहाय जिब जुनार दावउमा दाउसा बेफोरबो मानसि बायदिनो समान जायगा मोनोमोन। राव बुंनो हायो हाबा मावनो हायो बिसोरबो मानसि बायदि थाबायनो हायो फिथाइ-सामथायाइफोरखौहाय जानो हायो बेबायदिमोन आरो गोमोथाव सल'फोरावहाय बिदिखौ नुनो मोनोब्लाबो। मा होनो एसे गसाइ एबा मोदायफोरनि गोहोम गोग्लैनायखाय बेखौहाय एसे जुदा जानाय नुयो आरो सल'बाथाफोरावहाय मोनफा मोनफा जोंहा मोनसे मरेल लेसनबो थायो बेफोरखौहाय जोङो बेरखांनाय नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जोङो बे मरेलनि ओ गेजेरजों जोङो माखासे गियानफोरखौहाय बुजिनानै हमदांनानै लानो हायो आरो ओ थुनलाइयारि बिथिंनिफ्रायहाय बिजिनानै नायोब्ला बेफोर सल'बाथाफोरनि बेसेनथिया बेसेबांबा बुरजाथार आरो गोदोनिफ्रायनो जोङो बे सल'बाथायाहाय जोंहा जोंनि गेजेराव बांसिनै सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनफा मोनफा सल'बाथाफोरनि गेजेरजों मोनसे समाज नि जानाय, थानाय, आसार, खान्थिफोराहाय रोखा रोखायै बेरखाङो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो माबायदियै जोंहा बर' समाजाव आसार खान्थि फोर्रा माबायदिमोन माबायदि संसार जाबोदों बेफोर आसार खान्थिफोराहाय बेफोर सल'बाथाफोरनि गेजेरजोंहाय मोनफा मोनफा बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोर बायदि ओ सल'फोरखौनो जोङो सोमोनांथाव, सल' सल'बाथा, गोमोनहाव सल' बेफोर जथाय खौ लानानै जोङो मोनसे सुबुं सल' होननानै बुंनाय जायो आरो सुबुं सल'फ्रा बेफोरनो गोग्लैयो गोदो-गोदायनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय बेफोर सल'फोरखौनो सुबुं सल' होननानै बुंनाय जायो। दा नोंथांनि सिगाङावहाय आंनि ओ सुबुं सल'नि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसोमोन नामा?
औ नोंथां आङो नोंथां जोनहाय जोंनि। बे फोरबोफोराव माखासे जोंहा बर'फोराथ' गोबां फिथा सिथाव जायो नङा होमबा! बे फिथा सि सिथावनि सोमोन्दै आङो सावरायगोन आरो बेखौ माबोरै बानायो मानिफ्राय बानायो दा गोबां फोरबोफोर जेरै मागो फोरबो नङा होमबा बर'दिन फोरबो बेफोरावहाय फिथा सिथावखौ जानाय नुयोना दा जोङो। थानि थाखाय जोंहा मा मा थामा माइरं बेखौहाय जोङो बानायनाय जायो आरो। बे जोसा माइरंखौबो जोङो बानायनो हायो। दा फिथा देनोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौहाय सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो जसेबां बुरजा देनो गोसो बेबायदि आरो सेरसे देनो ना सेरनै देनो बेखौ जोङो सोंनानै लाग्रोबायना गिबियाव माइरंखौहायथसे गोबाव सम सोमनानैहाय बेखौ बोखांगोन आरो बोखांनायनि उनावस जोङो बेखौ खेरखाफ्राव नङाबा मोनाफ्राव दसे सम दोनथ'गोन जाहाथे बे दैया सर'यो आरो ना? दा बेनि बे बादि दसे सर' होनायनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन उवालाव देगोन आरो। आं गोदोनि समावहाय उवालाव देयोमोन आरो आथिखालाव थ' मेसिन फोराव हैनायखौ नुनो मोनो दा दा बेबायदि आरो ओमफ्राय। जोङो बेखौ उवालाव देगोन बेनिफ्राय उवालाव देनानै जोङो। फिथानि थाखाय जोङो मा माथा माइरंखौ देबायना ओमफ्राय दा ओ बेखौहाय जोङो अनखौ मिस मिस जायागौ माने जोङो देगोन आरो सालिबाय थागोन आरो। दा बे देखांनायखौ जोङो खुरन्ना लानानै जोङो सानद्रि गुबुंजोंहाय सालिगोन आरो ओमफ्राय आरोबाव जोङो एन्सक मोनो बेखौ आरो देबावगोन आरोबाव सालिबावगोन बेबायदि आरो जोङो मिस मिस देनानै लागोन बिनि उनावहाय जोङो बे अनखौ जेब्ला देखाङो अब्ला जोङो बे फिथाखौ सावनो थाखाय जोंहा मा नांगोन सिबिं नांगोन ना सिबिंजों सावनोबा सिबिं सिनि आरो खायफायाबा गुर मेथाइजोंबो सावो नारेंखल मेथाइ होनानै सावो बेबायदि आरो दा गावबा गाव गोसो माबायदि बानायनानै सानो आरो बेबायदि सिबिं सिनिखौ खालामनोब्ला जोङो सिबिंखौबो जोंहाथ' गोदो बर'फोरा गावबा गाव फोननानै लाखायोमोन ना बेनिफ्रायनो जों सिबिंखौबो मोजाङै सुनानै फोराननानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय सिबिंखौबो जोङो देनानै लागोन। ओ सुखांनानै फोराननानै जोङो सारायाव एवगोरोगोन सारायाव एवगोरोनानै लागोन दसे एवनानै लागोन बिनि उनावहाय जों देगोन आरो। देनानै जोङो आरोबाव बेखौहाय खुरनानै लागोन बिनिफ्राय जोङो सिनिखौबो खायफा खायफा रग' रग' जानो बायो नङा होमबा? दा बेखौबो देनानै लायो आरो सिनिखौबो मिस मिस खालामनानै लायो। बेनिफ्राय जेब्ला जोङो फिथाखौ सावनो नागिरो अब्ला जोङो फिथाखौहाय एसे बे अनखौ दै सारसो सारसो एसे एसे सारसोनानै बेखौहाय जोङो सानद्रियावहाय सानद्रि गुबुंयावहाय जोङो सालिनानै लागोन आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो फिथाखौ सावनो थाखाय जोंहाथ' ओ गारहा नांगौ नङा होमबा बे गारहाखौ जोङो अराव जानगोन बा गेसाव सावो ना मायाव सावो बे गावबागाव गोसो ओमफ्राय जोङो मोजाङै दैखौ ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौहोगोन आरो बे दै गुदुंखौ ओमफ्राय बेवहाय जोङो बे खेथ्लिनि मोखां फोरावहाय जोङो सावनाय जायोना ओमफ्राय बेवहाय जोङो फार्स्टआवहायनो जोङो अन गुन्दैखौ होग्रोगोन खेथ्लिनियावहाय बेनिफ्राय अन गुन्दैखौ एसे गोबा होनानै जोङो बेयाव सिबिं होनानै होगोन आरो। बेनिफ्राय आरोबाव बहाय अन गुन्दै होबावगोन खायफा खायफा सि सि सिबिंखौ थाखोसेल' हो नोबो हायो ओमफ्राय मोननैबो होनो हायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरोबा जों सिबिंखौ होबावगोन आरो अनखौ होनानै लागोन आरो ओमफ्राय बे गोदौनायाव जों बे फिथाखौ हरगोन आरो जोंहा बा मोनसे गोबबा मोजां खुसि सिथ्रि लानांगोन आरो बेहाय जोङो मा खालामगोन बे ओ अनखौहाय जोङो ओ फाननानै लानानै ओमफ्राय ओ बे गारहायावहाय हरगोन आरो बेनिफ्राय दसे दोनहाबनानै बे खिथलि मोखांखौ बोखारगोन लासैनो ओमफ्राय दसे आरो खोबनानै दोनबावगोन ओमफ्राय जेब्ला मोनगोन होमबाथाय जों खांगोन आरो। बेबायदि बानायनानै जायो फिथाखौहाय। दा आरोबाव जोंहाथ' माखासे ओ थावनि सिथावबो लारुबो सावो नङा होमबा बे लारुखौ जोंङो माइब्रानिफ्राय बानायनाय जायो दा बेखौबो जोंङो सिगाङावनो सोमनानै दोनग्रोखागोन माइब्रा माइरं अ बेनि उनाव सुखांनानै दसे सम दोननानै बेखौ देगोन ओमफ्राय बेखौ जोंङो आरामसे ओ दैजोंहाय नागोन आरो एसे आमथा आमथा‌ जा नायै नायै बेवहाय सिनिबो होगोन ओमफ्राय उनावहाय बेखौहाय ओ बेहायबो सारायाव मोजाङै थाव गुदुं खालामनानै लानांगोन थावखौ एसे बुरजा होनांगोन ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंङो सिथावखौ गल गल नायै नायै एसे फिसा फिसा नानानै थावआवहाय हरगोन आरो बे माइब्रा सिथाव लारुखौहाय। ओमफ्राय थावाव हरनानैल' से सम दोनगोन बेनि उनाव मोनबाथाय खांगोन आरो। आरोबाव जोंङो माइब्राजोंनो मा खालामनो हायो। जोंङो एन्थाबबो सिथाव गोरानबो सावनो हायो नंङा होमबा बेखौबो जोंङो ओ सारायावबो बानायनो हायो आरो नंङाबा थावाफोरावहाय जोंङो बेखौ बानायो। दा बे थावाखौ जोंङो सिगाङाव मोजाङै गरम खालामनानै लाग्रो नांगोन। बेहाय जेबो थाव होआ दा बे एनथाबखौबो जोङो बिदिनो सावो नारेंखुलनिबो सावनो हायो। सिबिंबो होनो हायो। गुर मेथाइ होनो हायो बेबायदि आरो। नो सिबिं सिनिखौ होनोब्ला जोंङो ओ सिगाङावनो थावाखौ गुदुं खालामना लाग्रोबाय बेनि उनाव जों अनखौहाय बे थावायाव मोजांङै एसे गुवार फेनलानानै लागोन। आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंङो बहाय सिबिंफोरखौ एसे थ्रायथ्राय थ्राय होगोन ओमफ्राय जोङो बे अनखौहाय एसे ओरै थननानै लागोन आरो थननानै लानानै दसे सम दोनगोन बिनि उनावहाय ओ जेब्ला अना बे सिथावा मोनो होमबा खांङो आरो दा जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो माखासे फिथा सिथाव लारुखौ सावनानै जायो आरो माखासे फोरबोफोराव नङा होमबा नोंथांङा दा बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। बे देहाखौ खहा खालामा। गुबुन बै थावनि माखासे ओ बाजाराव सावनाय सिंग्राफोर बायदि बेफोरखौ जास्लायस्लाय जोंनि बे आखाइजों सावनाय फिथा सिथावफोरखौ जायोब्ला जोंहा साबसिन देहायाव ओ गोगो देहा खांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
खौ जानांगौ आरो।